खोनाबायना? औ औ ओ दायो इयो आं नोंथांनाव कल खालामनायनि खार'ना जाहैबाय नोंथांनाव मानि जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि ओनसोलाव दावबायनाय बा गुबुन मोनसे जायगायाव दावबायनाय नों नों नोंथाङा माबायदि एक्सपिरियेन्स लानो हाखो? बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव दावबायनायनि माबायदि सुबिदा दं बेफोरनि सायाव आं सावरायनो हरनाय जादों नोंथा।
औ नोंथां।
औ।
औ नोंथां सावरायनो हागोन।
औ औ दा आं आंनो जागायसै नोंथां। खोनाबायना औ ओ दावबायनाय औ दावबायनाय होनोबाथ' मानि गोबां रोखोमनि दावबायनाय दं, मानि जेरै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिखौ लासै आं दावबायनायनि गोबां मानि आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव दावबायनायनि थाखाय गोबां सिथख सि ककफोरबो ओंखारबाय आरोखि नोंथां। बेनि गेजेरावनो जों बुंनो थाङो। ब्ला माने जेरै सरलपारा हमना लाबाय जोंनिनो मानानि भुटान बरदारजों नांजाबनाय बेनिफ्राय थाबाय मानिे ओ बेनिफ्राय थाबाय, दिरबिल थाबाय, बावखुंग्रि थाबाय, संकस थाबाय, रायमना थाबाय, बेनिफ्राय दंबावो जाहैबाय जोंहा मानास थाबाय, बेनिफ्राय दंबावो जाहैबाय फेबसु थाबाय बेनिफ्राय दंबावो जाहैबाय स कक्रसिला हाग्रा थाबाय, बेनिफ्राय दंबावो जो सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क थाबाय, काजिरङा थाबाय जों बे बेफोराव जों दावबायनो हायो आरोखि नोंथां, लोगोसे जों माने जेब्ला जों रायमनायाव दावबायो अब्ला जों गोबां रोखोमनि जों जिब जुनार जेरैहाय मैदेरफोर मोसाफोर नेवलाय दाउराय नों बेफोरखौ नुनानै मोनसे माने मोनसे गोसोआव मोनसे रंजानाय फैगोन आरोखि नोंथां। लोगोसे बेनि अग अगायबो जेब्ला जों रायमना नेसनेल पार्कनिनो सिङाव थानाय जों पिबसुआवहाय थाङो जों अब्ला सना गाबनि जायखौ होनो गल्डेन लांगुर जों बेफोरखौ बेफोर मोख्राफोरखौ जों सानथर हायै नुनो मोनो आरोखि। नोंथाङा ओ बेफोरबायाददि नुनो मोनो। औ औ लोगोसे जों बिनि अनगा जों काजिरङाफोर दं बेफोरावबो जों नों बाय बेरायनानै जों अनेक गोबां रोखोमनि जों नुफेरै नुफेरै जिब जुनारफोरखौ जों नुनो हायो, दा नोंथाङाबो नोंथांनि बेरायनायनि फारसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना दावबायनायनि फारसे
औ नोंथां हागोन नोंथां।
औ औ
दा आंबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गोबां दावबायग्रा ओ जायगाफोराव आं दावगायबाय नों दां जेरै राइम राइमना नेसनेल पार्क टेरबिल दिप्लाइ जेरै बावखुं ग्रि सरलपारा जेरावबो बेरायजोब्बाय नोंथां जेरै बुंनो थाङोबा सरलपारा। बेयो जोंनि ओ कक्रा बड'लेण्ड ओनसोलनि जेरै ओ। क'क्राझार दिस्ट्रिकनि सिङावनो गोग्लैयो जेराव आसाम आरो भुटान बरडार सिमनायाव दा आं बेयाव खेबसे नङा ख खनै नङा खनथाम खन ब्रैबार जाबाय नोंथां थांनाया बेयाव मानो होनब्ला बुङो। थिंगियारि ओ जोबोद समायना जेरै साखाथि फाखाथि हाजो दङ गेजेरजोंनो दै बोहैयो बेयाव जोङो गोलोम बोथोरनि समाव थां थांनानै जोङो दुगैहैनो हा हायो जोंनि गावनि आंगोनि सुबुंफोरजों जेरै लोगो लोगो होस बिमा बिफा बिदा बिनानाव गासै फेमिलिबो न'खरै जों थांनो हायो। दा बेयाव जोङो दुगैनो हायो रंजानो हायो दा बेफोरबायदि गोजोननाय मोनो आरो ना नोंथां आरो जेरै ओ बिल होननाय मोनसे
उम
एस दङ जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि सिङाव क'क्राझार ओ डिस्ट्रिक्नि सिङाव दा बेयाव जों थाङोबा गोबां सुबुंफोरखौ जों बेयाव थांनाय नुनो मोनो ओ गोस गाव गोसोआव गोजोनो आरो जो बेयावहाय बिसनिस समाव ओ दैमा खाथिनि थाखाय जोङो बाव ओ बार मोनो जे बारा दैनिफ्राय ओ सिखारनानै फैनाय बे बारा गोबां मोजां ओ जायो जेरै गुसु जायो बेनि थाखाय जो थाखायनो बेयाव बहुत सुबुंफोरा थाङो आरो बार जाहैनो बेरायनो दा नोंथाङा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि बबे बबे जायगायावहाय बेरायखो
ओ आन्थ' माने बांसिनखौनो बेरायजोबबाय बुंजायो नोंथां माने बड'लेण्ड ओनसोलनि माने बांसिन सिन जायगाखौनो आं बेरायबाय नोंथां ओ रायमनानि संकसनिफ्राय लानानै ओरै नाथाय माने माने बांसिनखौनो बेरायजोबनाय जाबाय आरोखि नोंथां काजिरङा
औ नोंथां
बिदिनो बिदिनो ओरैहाय थाबाय उलथाफानिफोर
औ नोंथां
लोगोसे बडलेण्डनि अनगायैबो
औ नोंथां
ओ लोगोसे बड'लेण्डनि अनगायैबो जों जेरैहाय सिक्किम थांनाय जाहैबाय दार्जिलिं नागालेण्ड, मेघालया बिदिनो मनि मनिपुर, अरुणाचल बेफोर जायगाफ्राव दावबायनानै माने गोबां एक्सपिरियेन्स माने मोनसे गोबां मोनसे माबा मोनबाय आरोखि नोंथां। आं लोगोसे बेखौनो बुंनो सानो जेनेबा हमना लाबाय आं नागालेण्डनिखौनो बुंनो सानबाय जेनेबा, नागालण्डनि जे ब्ला जुकु भेलियाव थाङो नोंथां अब्ला मोनसे माने इण्डियायावनो मोनसे ओरैबायदि मोनसे इउनिक मोनसे जायगा आरोखि मोनसे जायखौ जों थामजि बिदिनो ओ थाम ब्रै घन्टासो थाबायनानैसो जों मोनसे बिनि जुखुुबिलिनि थिखोनिसिम जों सहैनो हायो आरोखि नोंथा। दा नों फार्स्ट गाखोजेननायाव ओरैबायदि मोनगोन नों थाङा मानि गाखो नो माने फैयाबा हामगौ मानोे गाखोफैयामोन बिदि सानगोन। जेब्ला नों नोंथाङा मोनसे पइन्टसिम सहैयो अब्ला नोंथाङा माने ओरैबायदि मोनसे दुनियाव थानाय बायदि नोंथाङा गावखौनो गाव मोनगोन आरोखि बेबायदि गोजोन माने नों नोंथाङा बेसिबां थाबाया मानोे इसिबां हाजो गाखोआ माने नोंथाङा माने गोलोमनायबो नङा आरोखि बे जायगायाव। बेबायदि मोनसे जायगा आरोखि नोंथां। लोगोसे बिनि अनगायैबो जों ओ घालयाफोर बायियाव थांनो हायो। जेरै सेरापुन्जि जेन'बा बुहुमनि जेनेबा इण्डियानि निबा बा बुहुमनिनो सबसे माने गिसिसिन बांसिन अखा हाग्रा जायगा मोसिनराम जों बेफोराव थांनो हायो मेघालयाआव
औ नोंथां।
ओ जेरैहाय मोनसे एसियानि सबसे माने साफासिन बा मोनसे माने साब सिखोन साखोनसिन गामि जों बेफोरावबो बेफोरखौ जों नुफैनो हागोन मेघालयाआवहाय। बेफोरबायदिनो माने ओ बुहुमनिनो सबसे बा इण्डियानिनो सबसे माने गोजोंसिन बा साफासिन दै जायखौ दाउखि दाउखि रिभार जों बेखौबो नुहैनो हागोन आरोखि लोगोसे। ओओ दा नोंथाङा नों थांनि माने बि टि सि नि बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि अनगा बाहेरायावहाय बेरायनायनि बागै फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। आङो दिनैसिमाव नोंथां अरुणाचल थांबाय आरो शलं थांबाय स्किम थांबाय दा आं बेयाव दावबायनायाव गोबां माने एक्सपिरियेन्स मोनदों आरो नोंथां जेरै आङो अरुणासल ओनसोलाव थाङोब्ला अरुणाचलनि राव हारिमु गाननाय जोमनाय बिसोरनि आखल आ आखु गासिबो बे खौ जों मोनथिबोजोबो नोंथां
औ औ औ
आरो बेयाव थांनानै जेनाखि जोङो मिथिंगायारि नुथायखौ जों नुनो मोनहैयो बेखौबो जोङो माबा माब्लाबाबो जिउआव बावनो हानाय नङा आरो नोंथां माने बेयो मोनसे जोंनि थाखाय सोरगोफुरि बायदि आरो जेरै ओरैबायदि गोजोननाय मोनहैयो नोंथां बे बे जायगासिम सहैयोबा आरो
औ औ औ नंगौ नंगौ नंगौ
औ जेरै जों गोदान गोदान सुबुंफोर लोगो मोनहैनानै जोङो बिसजों रायलायनो हायो सावरायलायनो हायो
जानो
औ नोंथां
दावबायनायनि खेथ्र'आव माने जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावबो मोनसे दावबायसालि मोनसे ओ गोबां रोमनि दं दा बेफोरखौबो माने जों माने मोनसे बेखौ जों आपग्रेड बानायनो हायोबा माने जोंनि ओनसोलाव बि दावगागोन
औ नोंथां
औ लोगोसे नोंथाङा माने दाथ' एसे सिगां बुंलांदों अरुणचलाव बेरायनायनि खोथा दावबायनायनि खोथा दा अरुणाचलनि थांनानै नोंथाङा माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनखो दा नोंथाङा बिनि सायाव नों।
औ नोंथां। औ नोंथां।
औ दा नोंथाङा एसे सिगांदों नोंथाङ फुबल दावबायनायनि खोथा। खोनाबाय नोंथां औ दा नोंथाङा बेाहाय दावबायनानै। दावबायनानै नोंथाङा माबादि बैनि थासारिनि बागै बैनि। कालसार बिसोरनि जानाय लोंनायनि बागै नोंथाङा माबायदि। एक्सपिरियेन्स मोनगोन नोंथां।
आङो बेयाव गोबां एक्सपिरियेन्स मोनदों नोंथां। जेरै गिबियावनो आंनि गोसोआ जोबोद गोजोनो। गोजोननाय मोनो आरो जेराव जेब्ला आङो आंनि गोसोआव बे साननायखौ लाबोनो हायो आं गुबुन जायगायाव थांनो। मोनगोन बे साननायखौ लाबोनो हायोब्ला जेरै आङो मोनसे जायगा दावबायहैैयोब्ला जेरै मोनसे हारिनि बिसिनि जेनाखि कालसार बिसिनि ट्रेडिसन बिसिनि गासैबो गाननाय जोमनाय। बेफोरखौ जोङो मोजाङै मोजां। मिथिनो मोनो। दों बिसिनि गोसोआ माबायदि सुबुंफोरजों माबायदि रायलायनांगौ। बेफोरनि गासिबो माबा। खौ बिथांमोननो। ओमफ्राय आङो मिथिनो मोनबोजोबदों। नंगौ। थारैनो जोबोद समायना बिसोरनि साननाय हनाय। महर। मुस्रिजों लोगोसे बिसोरनि गाननाय जोमनाय गासिबो समायना बेनो आं बेफोरबायदि एक्स पिरियेन्स मोनबोदों आरो नोंथां।
लोगोसे बिसिनि जानाय लोंनायाबो जोंनि माने गुबुनफोरनिफ्राय आलादा आलादा जायोना नोंथां।
सैथो नोंथां।
औ औ औ थारमानि गासिबो अर्गानिक जाजोबो आरोखि नोंथां बिसोरनि जानाय लोंनाय। बिसिनि माबानायफ्रा आरोखि औ। औ। दे होमबा जों नोंथां जोंनाबो टाइमा जाबायना होमबा दोन्थ'नायसै औ औ दे औ